हेलौ
हेल' नोंथां खोनादों ना नोंथां?
हेलौ हेलौ
औ
हेल'
खोनारादों नोंथां।
औ खोनादों नोंथां बुंनाय। हेलौ हेलौ
मा खालामदों?
ए नै ओरैनो दं नोंथां बुंनाय खोनादों नोंथां खोनादों ओरैनो दं।
अ बेलासिनि जाखांबाय नामा नोंथां?
हेलौ ए जाखांबाय जानायालाय।
बेलासिनि जाख मा ओंख्रि जानाय
ओंख्रिया दिनै जोंना सबायजों ए सबायजों नाजोंमोन नोंथां।
अ खबरफोराबो मोजांना नोंथां?
औ मोजां मोजां मोजाङैनो दं।
ां अ। फ्रिबा नोंथां मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै खोमा ना जाय जिब जुनारनि सायाव सावरायनोसै नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायना होगोन। गोदो।
औ औ हागोन हागोन जिब जुनार होनोब्ला जेनेबा जों जोंनि ओनसोलाव अनेक जिब जुनार दं आदा खोनादोंं।
औ नंगौ ना।
जेरै जिब जुनार दा जेरै मै ओ मोनसे मानासनिफ्रायनो लासै मोनसे मानास हाग्रामानिफ्रायनो लांसै आं
औ औ।
ा जिब जुनारखौ जोङो। हाग्रामायाव मोनो जेरै मानास हाग्रामायाव अनेक जिब जुनार दं जेरै मोसा दं मैदेर दं मुफुर दं लख्रा लख्रा दं। ओमफ्रायो। मै दं ओमफ्राय बिदिनो मोसौ मै दं मैथुन दं मोसौ। थौ दं अनेक बिदिनो। मैदेर दं जेरै मैदेर दं। आरो बिदिनो हाग्रानि अमाफोर मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
गो गोदोनि जुगावथ'। आबहावा जुगनि जुगावथ' गोदो गोदाय हाग्रायाव थानाय समाव। मै अमा जुनारफोरखौ सिखार खालामनानै जायोमोन बिदिनो माबा बिदिनो। गोदोनि गोदोनि जुगनि मानसिफ्रा हाग्रा बंग्रा। मै अमा सिखार बानायनानै जानानै बिदिनो। गावनि जिउखौ खुंदोंमोन आरो दानि जुगावथ' दा दानि जुगावथ' सरकारा जिब जुनारफोरखौ बुथारनो बाजासै जाबाय।
औ औ नंगौ
जेरै मोनसे मानास। हाग्रामाबो बानायनानै दोनबाय। जेरै बिनि जिब जुनारखौ बानाय बुथारोबा माने। जोंनि सुबुं माहारिया खैफोद जायो।
औ नंगौ नोंथां
जेरै बिसोर बिसोरजोंनोबो। थांनानै थाखो थानो थाखाय मोनसे जायगा नांगौ। जिब जुनारफोरनो। बिदिनो जों गोदो गोदाय जोंनि सुबुंफ्रा जिब-जुनारखौ अनेक खहा खालामबोबाय आरो बिदिनो माखासे। जिब जुनारफोरखौ नुनानै मोनबावला जेरै दाइनि साव फोराबो गोमालांनो हमबाय।
औ।
जेरै दा बुंनो थाङोब्ला गान्दाफ्राबो गोमालांनो हमसिगोन दा जोंनि। सुबुंफोरानो जिब जुनारखौ अगायनाय खालामबाय थायो। जेनेबा सिखार खालामबाय थायो ओमफ्राय बि बिदिनो माने जिब जुनार थाबासो जोंनि। सुबुंफोरावबो मोनसे गोग्गो समाज दानो हायो आरो। आबहावा मोनो हाग्रा बारिफ्राव गिदिर गिदिर हाग्रा थायो।
ब
हेल' नोंथां हेल' बिदिनो जिब जुनारफ्राबो बिदिनो जिब जुनारफ्रावो थाबायनो हायो बिदिनो। गावनि मेगनजों नुयो बिदिनो अंग' अंग'फोर दङ। जिब जुनारनावबो फेरो आं मैदेरनिखौनो बुंसै खोनादों। जेरै आं मैदेरनिखौनो बुंसैै। ग देरा आथिं थंब्रै आरो मेगन थायनै दं सुन्दाय मोनसे दं लान्जाय मोनसे। दं आरो बिबु दं बि खखा दं फिख्लो दं खोमा दं खोमा मोननै दङ खोनादों नोंथां। ओमफ्राय बिदिनो खुन्दाय दं माबा हााइ दं बे हाथाइनि थाखाय जोंनि सुबुंफ्रा बे जिब जुनारखौ जोंनि मैदेरफोरखौ बिदिनो हाथाइनि फालांगियारि खालामनो थाखाय सिलायफोरजों गावथारो सिखार खालामो। बेबायदिनो जोंनि जिब जुनारफ्रा लासैनो गोमालाङो। नो हमगासिनो आरो दा ओरै जोंनि ओनसोलावथ' बिदि मै अमा हाग्रानि अमा बिदिनो खेसाफोरखौ नुला मानसि सुबुं बिनिया बांबाय नालाय।
औ
दारमाने जोंबो जिब जुनारफोरखौ अननो रोंनांगौ आरो।
औ नुगोन नोंथां औ
जेरै दा नै मै मासे फैबा जोंनि सुबुंफ्रा रैखाथि होआलासिनो बेखौ अयनायै खालामो।
औ नंगौ नोंथां
गावनि गोसो बायदि बेराय मोना
औ
खोनादों नोंथा
औ बिदिब्ला आंबो
हेलौ नोंथां औ बुं बुंदे दे बुंलाय
जोंहा न'आव फिसिनाय जुनार आरो हाग्रायाव थाग्रा जुनार थायो नोंथां।
औ औ नंगौ नंगौ
न'आव फिसिग्रा जुनार होनोब्ला मोसौ बोरमा दउ अमा सैमा मावजि
औ
बेफोर गासिबो न'आव फिसिग्रा जुनार आरो मोसौ मोसौनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला जोंहा मोसौआ खोमा फारनै मेगन थाइनै गं मोननै आथिं थोंब्रै लान्जाय मोनसे न' फिसिजाग्रा जुनार आरो मोसौनि गाबा जोंहा गुफुर थायो जारोमब्रोम थायो गोसोम थायो बिदिनो मोसौआ मोननै जेन्डाराव थायो मोसौ गाय आरो मोसौ दामब्रा जों मोसौ दामब्राया जोंखौ हालेवनायाव हेफाजाब होयोान सुबुं माहारिखौ मोसौ गाया जोंनो गाइखेर होनायाव मदद होयो सुबुं माहारिखौ
औ
बिदिनो लोगोसे जों मालाबा सुबुं माहारिया बेमार आजार जायोब्ला जों मोसौफोरखौ फाननानै जों फैसा लानानै जों बेमारखौ नायजानो हायो आरोना नोंथां बिदिनो जोंहा बोरमा होनो अब्ला बोरमाया जोंहा मेगन थाइनै खोमा मोननै गंफ'नै लान्जाय मोनसे आथिं थोंब्रै न'आव फिसिजाग्रा जुनार आरोना जोंहा बोरमायाबो जेेनडारा मोननै थायो।
थायो।
जेरै बुन्दा बुन्दि होनो नामाथाय बोरमाखौ?
औ औ फानथि फान्था
औ फान्दि फान्था औ बावदों सरि फान्थि फान्था होनो जोंहा बोरमानि गाबाबो जोंहा गोसोम थायो जारोमब्रोम थायो गुफुर थायो नोंथां बिदिनो जोंहा बोरमाखौ आथिखालनि समाव जोंहा बोरमाखौ फार्म बानायनायबो नुनो मोनसै
औ
मोनसे फार्म बानायनानै बेयाव गोबांथार बोरमा फिसिनानै जोंहा बेखौ फाननानै गोबांथार रां आरजिनाय बा बोरमानि बिजिनेस खालामनायबो जों नुनो मोनसै बेयाव जोंहा बेखार सुबुंफोरा माने बेखारनिफ्राय जोंहा बारग'यो होनजायो जोंहा बिदिनो हांसो दं हांसोआबो जोंहा आथिं थोंनै मेगन थाइनै हांसोनि गाबा गुफुर थायो गोसोम थायो बिदिनो गुबुन गुबुन गाबनि थायो बे हांसोखौबो जोंहा न'आव फिसियो हांसोआ दैयावबो थायो जोंहा बिदिनो हांसोखौ जोङो गोबांथार हांसो फिसिनानैबो जोङो हांसोनि बिजनेस खालामनायखौबो जों नुनो मोनो बिदिनो जोंहा सैमा दं सैमायाबो जोंहा मेगन थाइनै खोमाफारनै आथिं थोंब्रै लानजाय मोनसे सैमानि गाबाबो गुफुर थायो गोसोम थायो जारोम रोम थायो बिदिनो बायदि बायदि गाबनि थायो सैमाफोरखौ जोंहा सिखाव सोंनायावबो बाहायो बा एन्जर नेवलाय होसोनायफ्राव बाहायो नोंथां
औ औ नंगौ
बिदिनो जोंहा मोनायाव सिखावफोर सोंनोबो बाहायो बिदिनो जोंहा मावजि फियो मावजियाबो जोंहा मेगन थाइनै खोमाफारनै लान्जाय मोनसे आथिं थोंब्रै न' फिसिाग्रा जुनाद मावउजिनि गाबाबो जोंहा गोसोम गुफुर जारोमब्रुम बिदिनो बायदि बायदि गाबनि थायो नोंथां बिदिनो जोंहा
जोंहा औ
बेफोरखिनिखौ जों न'आव फिसिजाग्रा जुनार आरो ओमफ्राय हाग्रायाव फिसिजाग्रा जुनार होनोब्ला जोंहा हाग्रानि मैदेर
औ
मोसा सिंह बेफोरो हाग्रानि जुनार आरो बेफोरो बेदर जानानै थाग्रा जुनार होनजायो
जुनार औ
बिसोरखौ बिसोरो खौ जों जों मैदेरखौनो बुंबाय मैदेर फाग्लाखौ मैदेर फाग्लाया जोंहा आथिं थोंब्रै
औ
सुदाय सुदाय गोनां लान्जाय मोनसे मेगन थाइनै बिदि गोनां जों मैदेर फाग्लानि खाथियाव थानो हाया मानो होनोब्ला मैदेर फाग्लाया माब्लानि समाव नोंखौ एटेक खालामगोन बा नोंखौ
नोंनि जिउखौ फोजोबगोन जों बुंनो हाया बिदिनो मोसाफोराबो मोसाफोरखौबो जों फोथायनो हाया मोसायाबो नोंखौ माब्लानि समाव मा खालामगोन जों जेबो बुं फाथ्था मोना बेफोरबायदिनो जोंहा हाग्रानि जुनार होनबा जिबौफोरबो थायो गोबां बिस गोनां जिबौ बिस गैयि जिबौफोरबो थायो हाग्रायाव बेखिनिखौ नुहुरो आरो दा नोंथां बिदिब्ला जोंहा सावरायनाया बेखिनियावनो जाथों फथ'सि नामा नोंथां समाबो जाबाय औ।